औ नोंथां औ नोंथाङा खोनाबायना औ नोंथां औ खोनादों ना नोंथाङा खोनादों नोंथां औ नोंथाङा औ आं नोंनावहाय मोनसे आयदानि नोंजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां औ नोंथां आइदाखौ बुंनायसाय नोंथां औ यानो जाहैबाय माने जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि बर' फ्रा गोदो गोदाय आरो दा माब्रै बा माबाददि रोखोमै रायजो जाबोआमोन बा जागासिनो दं बेनि सायावहाय जागोन नोंथां जोबोद मोजां आयदा नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङानो जागायदो नामा नोंथां औ जागोन नोंथां औ
जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बर'फ्रा रायजो जानाय होनना बुंबाथ'
गोबां सावरायनांगौ दंङमोनोंथां औ नंगौ नंगौ आरो
जेरै आं माखासेखौ होनलांनाय नंङा होनबा नोंथां
औ औ जोंनि औ
बड'लेण्ड ओनसोलाव माबोरै रायजो जाबोदोंमोन होनना बुंङोब्ला जोंनि बर'फ्रा
जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदाय नंङा होमबा नोंथां औ औ बांसिनानो माने ओ हादान ओनसोलाव
थानानै बा गामि ओनसोलाव थानानै जोंङो
औ जों रायजो जाबोनायखौ नुनो मोनदों नङा होनबा नोंथां औ नंगौ नंगौ थारैनो मानो होनोब्ला जोंनि बर'फ्रा बांद्राय टाउन बा नोगोर सोहोराव थानो मोजां मोना औ बै समाव औ
समाव जोंनि बर'फोरा बांसिन गामिफोराव थानो मोजां मोनोमोन आरो नोंथां मानो होनोबा नोंथांङा मिथिखानो जानो हागौ जोंनि बर'फ्रा बांसिन आबाद मावनानै जानो
माने जानो मोजां औ‌ औ नोंगै मोनो नंङा ओमबा नोंथां औ नोंगै गामि ओनसोलाव थानानै औ मैगं औ हाग्रानि
बा हाग्रानि माखासे ओ माखासे ओ बेसादफोरखौ नंङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो दा जायनि थाखाय जोंनि गोदोनि आबै आबौमोन बा जोंनि बर' सुबुंफोरा बै
ओ बै समावहाय
ओ बांसिन गामि ओनसोलाव थानानै रायजो खुंबोनायखौ जोंङो नुनो मोनो मोनमोन नोंथां दा बै समाव जोंनि बर'फ्रा माबारै रायजो जायोमोन होनना बुंङोब्ला जों जोंनि बर'फोरा गावजों गाव सासे सासेखौ हेफाजाब होलायनायखौ जों जोबोद नुनो मोनोमोन बै समाव
औ नंगौ नंगौ
जेरै गोदोनि समाव न' लुनायाव हेफाजाब होलायनाय नंङा ओमबा माइ गायनायाव हेफाजाब होलायनाय बा सोरनिबा हाबायाव याव हेफाजाब होलायनाय दा बेफोरबायदिखौ जोंङो गोबां नुनो मोनो आरो जोंनि बै समाव
समाव नोंथां औ औ
जेरै न' लुनाय होनना बुंङोबा नोंथां बै समावथ' न' एखेबारे फिसा फिसामोन नंङा होनबा नोंथां जेरै जों बुंनो थांङोब्ला थुरिनि न' न' नोंथां बा प्लासतिकनि न' बेफोरबायदि एखेबारे फिसा फिसा न' लनानै जोंनि बर' बै समाव
औ जिउ खुंबोदोंमोन औ मा जायोमोन नोंथां औ बे समावथ' जों दा मिस्थ्रि थिस्थ्रि जेबो गैया नंङा होमबा नोंथां औ नंगौ बै समाव बर'फ्रा मा खालामोन
नि मानसिफोरानो सोरनिबा जुदि न' लुनांगौ बा न' ओलाबनांगौ दंङब्ला
अब्ला औ
फैलायनानै मा खालामोमोन बे सासेनि न'आव फैनानै
हेफाजाब होलाय औ औ नंगौ नंगौ
औ जेरै सोरबाबा औवा दानबाय सोरबाबा उखुम ओलाबबाय सोरबाबा बे जिगाबखौ उम बानायबाय नंङा होमबा नोंथां बा सोरबाबा दुरुं खाबाय बेफोरबायदियैनो माने एखेबारे माने अनलायनानै बा मिलायनानै जों रायजो जानायखौ जोंङो नुबोदों आरो नोंथां बै समावहाय आरो लोगोसे जोंनि बरफ्रा ओरै ओरैबायदि मोजां मोनो ना सारनो बा जेखायजों ना गुरनो जोंनि बरफोरा माने माफोराव ओरैबायदि बा बिलोफोराव नंङा होमबा नोंथां बै समाव ज ज ज सेनफोरजों बा जेखाइफोरजों बा जेनेबा हेङा जाल नङ
औ नंगौ नं
थांनानै जोंनि बरफ्रा ओरैबायदि ज ज ना गुरबोनानै नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां आरो बेल नङा नोंथां जोंनि ओ बर‌ सुबुंफोरा बेफोरखौनो फाननानै नङा होमबा नोंथां गाव गावनि जिउफोरखौ खुंबोदों होननानै जोङो नुनो मोनो नोंथां आरो लोगोसे मा बाव नोंथां बै समाव जोंनि बरफ्रा मा खालामबावोमोन? ओ आबाद मावोमोन गोबां आबाद मावोमोन नोंथां बै समाव मा खालामोमोन हादान सिफायना नै जोंनि बरफोरा गोरान खेथि जायखौ जों होनना बुङो नङा होमबा नोंथां? सिबिं सबाय बेसर नङा होमबा नोंथां आरो गोबां दंबावो आरो बेफोरखौहाय मा खालामोमोन नोंथां जोंनि बरफ्रा हादान ओनसोलाव हा सिफायनानै ओ आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां मा? जायो नोंथां बे हादान ओनसोलफोराव आबाद मावोब्ला ओरैबायदि जायो हासारनि जाउनाव माने मानसिनिफ्राय गोजौसिन गोजौसिन जानानै माने मानसिखौ नुलायि थोरोबलायनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला जोङो बे आबाद खौ मोनो जेब्ला हानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बै समाव माने मानसिखौनो नुलायलायामोन जाहैबाय समाव नोंथां आरो एसेल हाफोरावनो जोङो बै समाव मा खालामोमोन गोबां प्रडाक्ट एक्सन नङा होमबा नोंथां ओ मुलाम्फाखौ जोङो मोननो हायोमोन आरो बै समाव नोंथां आरो जोंनि बरफ्रा बै समाव बांद्राय रां रुफानि बेफोरखौ जोङो ओ माबा सानामोन ओ मा होनना बुङो नोंथां उम गोनांथि सानामोन आरो जा दं मोन बे आबाद मावनानैनो न बाङाव मैगं थाइगं गायनानैनो ना बा ना फोर हमनानै जानानैनो गाव गावनि जिउखौ बै समाव जोंनि बरफोरा ओ गाव गावनि जिउखौ आलो गोजोनै माने रायजो खुंबोनायखौ जोङो खोनानो मोनदों बा नुनो मोनबोदों नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ थिग दा थिग बेबायदिनो ओ बुंनांगौथ गोबां दं
दा नोंथांखौबो नोंथांनि मोनदांथिया माबायदि एसे
एसे फोरमायना होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय नोंथां ओ नोंगौ नोंथ थाङा माखासे खोथाफोरखौ बुंलांखाजोब्बाय ओ नोंथाङा थारखौनो बुंलांदों ओ दा जोंनि बरफोरनि रायजो जानाय होननानै बुङोब्लाथ जोंनि बरआ नोंगौ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंनि बरआ गामि ओनसोलाव थानानै बा हाग्रा ओनसोलाव थानानै रायजो जानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां? औ दा गोदोनिफ्रायनो माने दाबसेनिफ्राय दाबसे हादान सिफाय सिफाय बिदिनो जोंनि रायजो बर फोरा रायजो जाग्राखा दा बिनि बेलायाव जोंहा माने गोबां खान्थिफोरजों रायजो जाबोनाय हुदाबो दंमोन आरो बिदिनो गोबां मा रोखोम अनलायनानै रायजो जाग्रा मोनसे हारि आरोखि नोंथां बिदिनो जोंहा अनेक बरनि रायजो जानाय होननानै बुङोब्लाथ जोंहा गोबांखौ बुजिगोन जेरैहाय नोंथाङा दहाय बुंलांबाय सावरि जालाय सावरि बादालि जानाय बेफोरबायदि आरो जोंहा मा दंबावोमोन जाहैबाय बिदिनो हाबा हुखाफ्राबो मानि मदद होलायनाय ओंखाम ओंख्रि संलायनाय ज ज गामियैनो ओंखारलायनानै बेफोरबायदि हुदा दंमोन ओंख्रि सोलायलायनाय बेफोरबायदि माखासे बेफोरबायदि हुदा जों रायजो जाबोदों बा रायजो जाबोनाय रा रायजो जाबोबाय रायजो जाबोग्रा मोनसे हारि होननानै जों बुंनांगोन नोंथां माने औ बेबायदि ओंख्रि सोलायलायग्रा हारि होननानै बुङोब्ला जों बर'खौनो मोनथियो आरोखि नोंथां, नसुंसेआव सोरबा नार्जिजों अमाजों मोनबा बेखौ हरथ'लायग्रा आरोखि थाव सेरनो गैयाबा मुख्रासे लांथ'लायग्रा हरथ'लायग्रा, बेफोरबादि मोनसे हारिमोन आरोखि नोंथां आरो जोंना मा मैगं थाइगङावबो माने बांसिन हाग्रानिखौनो जायोमोन होननानै जों बुंजायो दानि बायदि बा दालिनो माबानो सयाबिननो जोंनि बर' बेखौ जानायखौबो जों नुवामोन नोंथां, औ नंगौ ज' ज' ना हमलायनाय बे न' ज' ज' ना हम सारलायनाय बेफोरबायदि हुदाबो दंमोन आरो लोगोसे जोंहा मा दंमोन नोंथां बिदिनो गोदोनि समाव माने जेनेबा आरो ओ बिदिनो गोदोद्रायबो बुंला माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायखाय आरोखि, खिन्थु बियो माने सोरहाबा जिब जुनार बायनो हायाखिसै, बेफोरनो मा खालामो जों जोंना मोनसे हर दंमोन हुदा दंमोन माने आदि हरलायनाय नाय नङा ओनबा नोंथां औ अमा आदि, हरनाय बोरमा आदि हरनाय दाउ आदि हरलायनाय बेफोरबायदि हुदा दंमोन आरोखि नों बै जायहा आदियाव, हरदों हरजादों बेहाबो बायनांला माने बिनिफ्राय मोनबाय आरो नैबे जाय आदि हरग्रा बे बेबो माने खस्थ' मोनला आरोखि बेबायदि जोंना मोनसे हुदा ओरैबायदि, अनलायनानै बेबायदि आदि हरग्रा जोंना मोनसे हुदा दंमोन आरोखि नोंथां, औ आरो जोंहा मा, दंमोन जेनेबा माइ गायनाय बोथोराव जोंहा हाल जांख्रा जालायनाय, माने माइ गायखांबाय नालाय रंजानायजों खुसिजों आरोखि, माने बिदि नांगोल जां माबा हाल जांख्रा जाग्रा हारिया माने जोंनि बर' हारियावल' जों नुनो मोनो आरोखि नोंथाङा गुबुनफोरनाव जों इसेबां नुनो मोननाय जाया। माने जेब्ला माइआ गायखाङो अब्ला जों दुब्लिनिफ्राय माइनाव बरायनानै लाबोलायनाय, आरो जेब्ला माइ हाखाङो अब्ला जों, ओंखाम गोरलै जाजेनलायनाय जों नै बेफोरबायदि हुदाफोर जों जोंनि बर'नि रायजो राजा जानायाव जों नुबोदों आरोखि नोंथां आरो औ आरो जोंहा दंबावो जाहैबाय बिदिनो गोदो गोदायनि समाव मा दैज्लां बोथोराव अखा हायाबा माइ गायनो माइ मोनाबा मा अखा मोनाबा मा खालामो जोंना माने गोदोनि बोराय बुरैफ्रा मा खालामोमोन नांगोलफोरखौ उल्था गायना गारबोलायनाय, दुब्लि बारिफ्राव जों बेफोरखौ खोनानो मोन्दों बा नुनोबो मोनदों आरो नोंथां नंगौ औ औ बिदिनो जोंहा मा दंबावो जेरैहाय, फिथाइ सामथाइ आमथिसुवा होननाय जायखौ नङा ओनबा नोंथां, आमथिसुवा जानाय दैज्लां बोथोर बा जुन दानावहाय बेखौ जानाय जायो आरोखि नोंथां, बिदिनो गामियैनो दोलोैनो ओरै ओंखारनानै गामिनि बा लामा सेर सेर नि हाग्राखौ एवस्रांलायनानै थाइजौ खान्थाल गोनांफ्रा बयबो ज' लाबोलायनानै, बेफोरबादिनो जालायनाय जोंना मोनसे हुदा दङ आरोखि नङा होमबा नोंथां औ औ बेफोरबायदि बिदिनो आरो जोंनावहाय मा दंबावो मोनसे हाबानि समाव मा सोरबा, सोरनिबा न'खराव हाबा जादोंबा जों बेहाय मानि बान सालायनाय बा सोरबा थाव बानबाय सोरबा दालि बानबाय सोरबा माइरं बानबाय सोरबा संख्रि बानबाय, बेफोरबायदि बानलायनायानो माने गोदोनि दिननिफ्राय माने बे बेफोर हुदाफ्रा जोंना दंखायोमोन आरोखि नोंथां खिन्थु बे दाबो दं आरोखि जोंनि गामि ओनसोलफ्राव, औ माने बै गोदोाय गोदो गोदाय जोंनि माने न'खरफ्राव इसिबां माने, थाखा फैसा गोनांबा ओ दोहोनि न'खर नङामोन नालाय बेनिखायनो माने रायजो राजाया, बेफोरबायदि संख्रि फानलु बानलायनानै माने हाबाफोरखौ खुंनानै होयोमोन आरोखि नोंथां बेबायदि अनलायनायजों माने बेफोरबायदि अनलायनायजों जोंनि बर' रायजो जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि दा नंगौ नोंथां औ औ आरो बिदिनो जोंहा अनेक बुंनांगौबा जोंहा अनेक माने दंबावो नोंथां बिदिनो जोंहा उन्दैफोरनि बेलायावबो मानिे ज' ज' बिदिनो थाखुमालायनाय खेला गेलेनाय मा मा जोंहा बेफोरबायदिनो खेला गेलेनायफोरबो दंमोन नाामा नोंथां
नोंगौ नोंथां थारैनो
दा नोंथां समाबो गोलाव बुंनो मोना नालाय नोंथां। जोंना एसेयावनो टाइमाव समाबो जाबाय औ औ नोंथाङ औ औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ